गोजोन सानजौफुनि बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथांखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां माबाफोर गायदों सायाव
औ आं मोनसे देनस सावरायनो सानदों
दे नोंथां जागायदो
औ नोंथां बे आयदायानो जाहैबाय मा दै दैनि सायाव बुंनो नागिरदों आङो दा दैयानो जाहैबाय मा औ जागोन दैयानो जाहैबाय मा जोंनि सुबुंफोरनि मोनसे ओ नांथारगौ आरो गोनांथि आरो गुबुननि थाखायनो जोबोर गोनांथि बे दैया बे दा दैयानो जाहैबाय मा ओ नांथारगौआ जाहैबाय मा सुबुंफोरनि थाखाय बांसिनै नांसिनथारगौ आरो बे दैया ओ दैनि गेजेरजोंनो सुबुंफोरा थांनानै थायो दै गैयामोनब्ला सुबुंफोरा थांनानै थानाया गोब्राब जागोन जाय जायगायाव दासिमबो ओ दै गैया बा सोरबाया लोंनाय दैनि थाखाय ओ मोननो गोब्राब बिसोरो थांना थानायाव जोबोद गोब्राब जायो गोजान गोजान जायगानिफ्राय दैफोरखौ लायनांगौ जायो आरो हाखरफोरखौ जोबोद गोथौ गोथौयै जावनानैसो दैखौ खुनुरुखुम मोननाय जायो बेनि अनगायैबो जायबा जाया दैखौ मोनैनि थाखायनो गावनि जायगानिफ्राय खानानै गुबुन जायगायाव थाहैनांगौबो जानानै फैयो दा दैयानो जाहैबाय बेनि थाखायनो बयनिबो थाखाय जोबोर गोनां आरो सुबुं माहारिनि थाखायनो दै मोनदों होननानै बयबो सुबुंफोरानो माखासे दैफोरखौ लाब लाब साबसाब बाहायनो नागिरो बेफोर दैफोर बाहायनायफोरखौ जोङो जोबोद खम खालामनांगौ ज जायो खम खालामाबा जोङो बेफोर दैयाबो जेब्ला जोबलगोन अब्ला बिनि जोबलांनायनि उनावसो जोङो गोनांथिखौ बुजिनो हागोन जाय जायफोरा गैया बेफोरो दा दासिम मोनथिनो मोनो बालाहामा जायगाफोरनि सुबुंफोरा दैफोरखौ गैयैनि थाखाय माबायदि बिग्रायनाङो बिनि बिनि थाखाय जोङो जेब्लायबो दैखौ रैखा होनांगौआ जोंनि बिबान जाय जायनाव दैखौ गोरलैयैनो मोननो हायो बेफोरो बांद्राय सानस'नो हाया बेनि थाखायनो बिसोरो बांसिन जानला मोनला बाहायनो नागिरो आरो दा बे दैखौ जों स' रैखाथि खालामनो थाखाय थाखायबो मा खालामनांगोन बिफां लाइफांफोरनि सायावबो बियो मोनसे ओ सोनार लानाय थायो बिफां लाइफांफोर गैयाबानो जोंनि दैया जामनानै थलाङो आरो बुहुमाव जोङो गोबां दैखौ मोननाय बिदि माददि बिलो बिलोमा लैथो लैथो नियाव गोबां दै दङ माने बुहुमावनो जोङो दैयानो बांसिन दैयानो स्निजि जौखोन्दोआनो दै होननानै बुंनो हायो आरो नै थामजि जौखोन्दाल' बा नै जिस्नि जौखोन्दाल' हा बाहागो होननानै जोङो मिथियो बिनि सायावबो आरोबाव दं गिलिर गिलेमा दंग आरो हा सिङाव थाबावो बेफोरजों दैया आरोबाव बांसिन जाबावो दा बेफोरो दङब्लाबो जोङो माखासे दैफोरखौ जोङो बांसिनखौनो बाहायनो हाया एबा लोंनो हाया जि जोम सुनायफोरावबो जोङो मैला दैनि थाखायनो जेबो बाहायनो हानो नागिरा जोङो दै मोजां लोंग्रा दैजोंनो जोङो जि जोमफोरखौ सुनांगौ जायो बेनि थाखायनो जोङो मा जेब्लायबो बिफां लाइफां सायाव सोनारनानै थायो दैया बेनिखायनो जो बिफां लाइफांखौ सिगाङावनो जोथोन लाग्रोनांगोन बिफां लाइफांफोर गायनांगोन बिफां लाइफांफोर गायोब्लासो उन्दैफोरा बा अखाफोरा हागोन जेसेबांनो बिफां लाइफां थायो एबा गोबां बिफां लाइफां गोनां जायगायाव दासिम गोबां अखा हायो नाथाय जाय जेरावहाय बिफां लाइफां गैया बेवहाय अखायानो हाया आरो दैनि बिबाङाबो जोबोर खम जायो जेब्ला बिफां लाइफांफोरा गैया जालाङो अब्ला दैनि थोरबोफोराबो हायलांबाय थायो हायलांबाय थायो बे हायलांबाय थानायखौनो जोङो बोखांफिननो थाखाय जोङो जेब्लायबो बिफांफोर गायनांगोन बिफां गायोब्लासो सिंनि दैफोराबो मा जागोन एसे थोरफोफोरा एसे सायाव फैफिनगोन अब्लासो जोङो एसे जावबानो दैखौ मोनगोन बै बिफांफोरानो दैखौ बोयो बिफाङा थायोब्लासो दैफोरा गोजौआव थागोन आरो दैफोरा बिफांनि रोदाफोरा बेखौ दैफोरखौ बोनानै लाबाय थानानै बियो दैफोरा गोजौआव दावखोबोबाय थागोन बेनिफ्रायसो जोङो लोंग्रा दैखौहाय हा सिङावहाय जावखनानै मोनगोन दा दैनि गोनांथिया बेनो कि जोङो जेब्लायबो दैखौ सरैखा खालामनांगौ लोंग्रा दैनि लोंग्रा दैखौ जोङो मा सिखारजेननायनिफ्राय लानानै मोखां सुनाय हाथाय मानजिनाय ओमफ्राय दै लोंनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय जानाय लोंनाय बेफोर जेरावबो जोङो दैफोरखौ बाहायो दै गैयाबानो जों जेबो जाया ओंख्रि मोनसे संनो थाखायबो दै नांगौ दुगैनो थाखायबो दै नांगौ जि सुनो थाखायबो दै नांगौ हाथाय मानजिनो थाखायबो दै नांगौ आरो अबेबा मुवा बेसादफोरखौ जोङो जौगाहोनो मैगं थाइगं बा बेफोरखौ फेदेरनो थाखायबो जोंनो दै नांगौ माइ आबादाव दै नांगौ जायो दा गुबुन गुबुन आबादफोरावनो एसेब्लाबो दैफोर जोंनो नांगौ जायो हायाव दै नांगौ जायो नङाब्ला जोङो दैजों बुं भुगिनांनानै थानांगोन दैनि गेजेरजोंसो जोङो गासिखौबो मोनजोबनो हायो दै गैयाब्लानो जेबो गैया होननाय बायदि जायो बुहुमाव गोबां दैफोरा सा सायाव थादोंब्लाबो बेफोर गुबुन खामानि थाखाय सोलिया नाथाय जोंनि लोंग्रा दैयासो जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि गोनां बेनि थाखायनो जों लोंग्रा दैखौसो गोबां गोनांथि होनानै हा सिंनि दैखौसो जोंनो बांसिन नांगौ जायो दा जोङो बै लोंग्रा दैखौनो आरोबाव मोजांनिफ्राय मोजां लोंग्रा दै मोनाबा बिनिफ्रायबो माखासे जिउसाफोरा जोंनि देहायाव बा सुबुंफोरनि देहायाव मानसिफोरनि देहायाव हाबनानै बेराम आजार जाहोनो हागौ गोबां जिउसाफोरानो दैफोराव हाबनानै हाबनानै थायो बा नांजाबनानै थायो बेफोर जिवसाफोरा जेब्ला मानसिनि सोलेराव हाबलांगोन अब्ला बेफोरो मा माखासे बेराम आजार जानाय बा खिलुनाय बेराम उदै सानाय बेराम बेफोरबायदि खालामनोबो हागौ आरो बेनि थाखायनो जोङो जेब्लाबो दैखौ सरैखा खालामनांगोन दैखौ जेब्लाबो गोग्गो दैखौ लोंनांगोन आरो दैखौनो जोंनो थार गोनांथि होननानै जोङो ओ मोननोबो हाबाय बेनि थाखायनो जोङो जेब्लायबो दैखौ आ रैखा खालामनानै लानाया बयनिबो थाखाय आ मोनसे मावनांगौ बिबान होननानै जोङो बुंनो हायो दा आंनि बुंनाया एसोनोसै नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव बुंलांनो सानदोंमोन नामा नोंथाङा बुंलांनो हासिगोन
औ नोंथां नोंथांनि दैनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आं नोंथां बर'नि माखासे ओंख्रिनि सोमोन्दैसो नोंथांनि सिगाङाव सावरायनो नागिरदों बेफोर ओंख्रिफोरा जाहैबाय जोंनि गोदोनिफ्रायनो आजै आजै आजै आबौमोननि गोदो गोदाय आबै आबौ समनिफ्रायनो जाबोनाय मोनसे ओंख्रि बे ओंख्रिफोरखौ आङो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायगोन गिबियावनो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ बर'फोरा गोबां रोखोमनि ओंख्रि संनानै जायो हाग्रा बंग्रा एबा ओ जाम्फै बिलो बेफोरफ्राव नागिरनानै जोङो ओंख्रिफोरखौ गावनो संनानै जायो सालायनि सवादफोरा सालायनि सवादफोरखौ गोथावनिफ्राय गोथावसिन खालामनो थाखाय माखासे मोदोमफ्रु मोदोमनाय ओ बेसादफोरबो होनानै ओ जाबोदों गोदोनिफ्रायनो आं बेफोर ओंख्रिफोरखौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायगोन ओ बर'नि ओंख्रि होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा गिबियावनो जोंहा दङ अनला दाउ एबा अनला अमा जों बेफोरबायदिजोंबो जानो हायो आरो नार जि नारजि अमा आरो सबाय साम' नाफाम बेफोरनो जाहैदों जोंनि बर'नि आंगोसिन ओंख्रि होननानै बुंनो थाङोबा बेफोर खौ जायाबानो बर'फोरा थानो हाया आरोखि दा बेफोरखौ ओ मा होनगोन बर'फोरनि बयनिख्रुइ ख्रुइबो गोनांसिन माखासे ओंख्रिफोर दंबावो गोबां रोखोमनि ओंख्रि जेरै जोंहा दङ आलु दालि बेफोर जाहैबाय बेफोरखौ जायाबाबो बर'फोरा थांनानै थानो हायो खिन्थु नारजि अमा अनला दाउ आरो सबाय सामफोरखौ जायाबानो ओ मोजां मोनो आरोखि बिसोरो जायनि थाखाय बेफोर ओंख्रिया जोंनि बर' हारिनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन ओ बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो जोङो नारजि अमाखौ लाग्रोगोन नारजिया जाहैबाय मोनसे बिफांनि बिलाइ बे बिफांनि बिलाइ एबा फाथो बिलाइ बे फाथो बिलाइखौ जोङो खानानै फोराननानै मोजाङै स्रेम स्रेम फोराननानै बेखौ प्लास्टिकआव सोनानै दोनो एबा माबा मोनसे गोरानै थाग्रा बार हाबै मुवाफोराव सोनानै दोननो हायो बेखौ जोङो जेब्ला जानो जायो अब्ला जोङो बेखौ दसे स सम सोमनानै दोननानै बेखौहायो आरामै ओ रुइहोनानै रुइसोनाय उनाव जों बेखौहायो खारै होनानै खारै होनानै रुयो आरोखि जेब्ला बियो मोजाङै रुयो रुनायाव मोजां मोजाङै गेब्लेयो अब्ला गेब्लेनाय एबा ओ गुरै जायो गेब्लेनायाव गेब्लेनायाव बेखौ सानानै खादौजों सानानै आरामनो दुफु दुफु सानानै बेवहायो ओ दोननाय जायो आरोखि दोननायनि उनाव जोङो बे खौ अमा बेदरजों सङोबा अमा बेदरखौ आरामनो संनानै बेवहाय जाखिनि नांगौ सम सामब्राम बा लु हालदै बेफोरखौ जोङो ओ होनानै अमा बेदरखौ मोजाङै एवनानै दै होयो दै होखांनायनि उनाव जोङो बे नारजिखौहायो बेवहाय ओ हरनाय जायो आरोखि अमा बेदराव हरनानै बेखौ ग्लाब ग्लाब गोदौ होनानै बिनि उनाव आरामनो साखिनानै बेखौ खांनाय जायो संख्रि बानलुआ माबायदि जाखो बेखौ साखिनानै खांनाय जायो। बे जाहैबाय मोनसे नारजिजों अमा संनाय आरो सबाइ साम' सबाय साम'आ जाहैबाय एसे ओ साम'खौ जोङो बिलो एबा दंग'फोराव खननानै लायनो लायो आरोबा बाजारावबो जोङो बायनानै मोनो आरोखि बेखौ बिनि उनावहाय जोङो सबाय साम'खौहायो साम'खौ लायग्रोनानै गिबियावनो साम'खौ साननै एबा सानसे हरसे दोननानै जोङो बेखौ खिगार होनाय जायो। खिगार होनायनि उनाव जोङो दाननानै लायो आरो सा साम'नि खिफोरखौ गारनानै लायो आरो साम'नि मोखां जाय मोखांजों सामुफोरा थाबायो बे थाबायनायखौ जोङो एरख'नानै लाग्रोयो एरख'नायनि उनाव जों मोजाङै बेखौ सुफुनानै लायो बिनि उनावहायो सबाय हानि सबाय ए बेखौहायो एवनानै मोजाङै स्रेम स्रेम एवनानै बेखौ ओ उन्नाय जायो आरो। उननो एबा थबसियाव देयो बिनि उनावहाय बेखौ खारै होनानै सबायखौ रुनाय जायो रुखांनायनि उनाव जेब्ला गोदौवो अब्ला बेखौ फारसेजोंहाय साम'खौ एवनानै लायो बेवहाय सं संख्रि हालदै बानलु सामब्राम सामब्राम गुफुर बेफोरखौ जेसेबांखिनि नांगौ बेयाव मोजाङैनो ओ साम'आव होनानै एवग्रोनानै लानाय जायो एवखांनायनि उनाव बेखौ सबाय ओंख्रियाव ओ हरनाय जायो आरो हरनानै बेखौ ग्लाब ग्लाब सारायसे जेसेबांखिनि जखाजों मोनगोन साम'आ बेबायदि दै होनानै बेखौ फोमोननाय जायो बेनि उनावनो बियो साखिनानै मोजाङै खांनाय जायो खांखांनायनि उनाव बेखौ ओंखामजों जानाय जायो एबा ओरैनोबो जानो हायो। ओ आरोबाव दङ जोंहा अनला दाउ अनला दाउखौबो जों बेबायदि रोखोमैनो जायो जोंहा खारैजों बांसिन बाहायनायफोरखौ खारैजों ओंख्रि संजानायफोरखौ बर'फोरा बांसिनै जायो अनलाखौबो जों बेबायदिनो जायो माइरंखौ गिबियाव सोमनानै लाग्रोनानै माइरंखौ दैयाव सोमनानै लानानै बेखौ उवालजों गाहेनजों देनानै बेखौ गुरा खालामनानै लायो बा गुन्दै खालामनानै लायो। बिनि उनाव दाउफोरखौ दाउखौ सिथारनानै आरामनो बेयाव संख्रि बानलु थाव होनानै सुनानै संनाय जायो संखांनायनि उनावहायो दै होयो दाउआव दै होखांनायनि उनाव बै अन गुन्दै देनानै लानाय एबा माइरं गुन्दैखौ जोङो सिफ्रु सिफ्रु बेखौ हरनाय जायो सिफ्रु सिफ्रु हरनाया जाहैबाय जोङो लाथा सायोबा एबा गथा जायोबा बेखौ ओंख्रिया ओंख्रियाव गोथाव मोनो आरोखि जायनि थाखाय बेखौ सिफ्रुनानै हरनाय जायो आरो ना नाफाम ओंख्रि नाफामखौ जोङो थास'जों थास' बिसंफोरजों जोङो संनानै जायो एबा ओरैनोबो संनानै जानो हायो। लााफामखौ जोङो नाफोरखौ ना गोरलै गोरलैफोरखौ फेसेवनानै बेखौ देनाय जायो। बेखौ देनानै जोङो बारनाङै भयामाव सो सोनाय जायो बेखौ जेब्ला जानो गोसो जायो अब्लानो जोङो हाननानै बेखौ थास' बिसं फोरजों एबा थास'नि बिलाइ देन्था एबा गांफंफोरजों जोङो बेखौ जानाय जायो आरोखि। बेखौ जायोब्ला जोङो जोंनि मोदोमनि जाय थै बेफोरबो मोजां जायो होननानै जोङो फोथायनाय दङ एबा नंखागौबो होननानै जोङो सानो। ओ आरो ओरैनो जानाया जाहैबाय जों माब्लाबा ओरैनो साथनि बायदि एबा बाथोन बायदि जोङो बेखौ जानो हायो। दै होनानै बेखौ ओ मोजाङै फोमोननानै जानो हायो आरोखि